औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ मा खालामदों नोंथां।
औ नै जिरायना दङ बायजोआव नोंथां।
अ खबरफोरा मोजांबा नोंथां।
औ दाथ' मोजाङानो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो ज' आरो नोंथांनिया
आंनाबो बिदिनो एखेयानो बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना नों बिथाङा ओरैनो दङब्ला
औ हागोन दे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथाङा मा टपिक लानानै आंजों सावरायलायनो सानोबा मा मिथिनो लुबैदों बेफोरफोरखौ एसे खिथालायदो
जोंहा आयदायानो जाहैबाय अनला ओंख्रि आरो ना नोंथाङाथ' अनला ओंख्रिखौ जा बेफोरबायदि जानांगौ ना नोंथां
औ जाफेरबाय
अनला ओंख्रियाथ' जोंहा बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि ना जोंहा अनला ओंख्रिखौ बबेनिफ्राय माजों बानायनाय जायो बोरै बानायनाय जायो। अनला ओंख्रिखौ मा मा मैगंजों जानाय जायो मा मा बेदरफोरजों जानाय जायो बेफोरनि सो मोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो जोबोद मोजां सोंथिखौनो सोंदों। अम नोंथाङा आंनियावहाय औ आंनि मिथिनायाव अनलायासे जोबोद मोजां जामुं खाजा ओ आंनि थाखाय थाखायबो आरो गोबां सुबुंफोरनि थाखायबो औ जोंहा अनला ओंख्रिया मोनसे बर' माहारिनि दोरोङारि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय मोनसे दासिमबो सोलिबोनाय ओ दासिमबो जाबाय थानाय मोनसे जामुं
औ औ
औ दा नोंथाङा बुंदों अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो? दा बेनि बागै आङो गिबियावनो बुंग्रोनोसै जोंहा अनला ओंख्रि संनो था खाय गिबियावहा माइरं माइखो माइरंखौ ओ दैयाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो।
औ औ
औ माइरङा जेब्ला दैयाव सोमनानै लाखांनायनि उनाव गुरै जायो अब्ला बे माइरंखौ सुनानै दैखौ ग-गसरजासे जाखिनि माइरङाव दै थादों बेखौ गसरजासे फोराननानै दोननाय जायो बा थिखेना दोननाय जायो। दाबसे जायगायाव। जेब्ला दैया सर'जोबो अब्ला जोङो बे माइरंखौहाय जोंहा गोदोनि समावथ' दानि बायदि मेचिन गैया जोंहा उवाल गाहेन लानानै बा दिंखियाव देनानै। बै माइरंखौ गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो।
औ औ
औ जेब्ला माइरंखौ गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जाबाय अब्ला जोंहा बियो अनला संनो थाखाय मोजां जाबाय
औ
औ दा बेफोरबायदि खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो जोंहा माइरंखौ। दैयाव सोमनानै गुरै जायोब्ला बेफोरबायदि दे नानै जोंहा गुन्दै खालामना लाग्रोनानै गुन्दैखौ दोनथ'नाय जाबाय। दा बेखौ संनो थाखायथ' जोंहा ओरैनोथ' फ्राय बांसिनानो अनला ओंख्रिखौ ओरैनो अनला होननानै जाया। जोंहा मैगंफोरनि गेजेराव नैथियाव आं बेखौनो बुंगोन। अनला ओंख्रिखो सम ओ अनला ओंख्रिजों जोंहा मेवाइ मैगंफोरनि बेलायाव जोंहा मेवाइ औवा मेवाइ आरो जोंहा थालिर फस्ला
औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ थालिर फस्ला ओमफ्रायो मोदोमफुल फिथाइ मोदोमफुल बिबार आरो जोंहा बारसिखा बिबार होनना बुङो। खायसेया आरो जोंहा खमा बिबार। आंनि बिदिनो बेफोर माखासे मैगं थाइगंफोरखौ होनानै अनला ओंख्रि संफानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा खुमब्रा। खुमब्राबो हो होफानाय जायो अनला ओंख्रियाव आरो आलु होनानैबो जोंहा अनला ओंख्रि संनाय जायो। ओ मैगं फोरनि बेलायाव जोंहा बेनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे बेदर जानाय बेफोरनि बेलायाव जोंहा ना होन न'नि दाउ होन, बयलार दाउ होन ओ जोंहा साम' बेफोरखौ जोंहा बांस सिनै अनला ओंख्रियाव सं होफानानै संदेरनाय जायो आरो। दा बेफोरखौ संनो थाखाय जोंहा थों गिबियाव अनलाखौ मोजाङै सोमनानै देनानै अन गुन्दै खालामना लाबाय। आरो जेब्ला बेफोर बेदर मैगंफोरखौ संनो लायो अनलाजों अब्लाहाय जोंहा गिबियावहा ओ सारायखो फोस ओ गरम खालामनानै बेयावहाय बेदरफोर होनो गोनांब्ला जोंहा थाव सेरनानै बेदरखौ मोजाङै फोमोना ओ एवथ्रमनानै लाग्रोनानै ओ बेयावहाय बेदरखौ बोखा नानैबा बोखारालासिनोबो गोबाङानो बेदरखौ एवना लानानै बे बेदराव थोजासे बिबांनि जखानि दै होनानै गोदो ग्लाब ग्लाब गोदौ होनाय जायो आरो दसे समनि थाखाय आरो जेब्ला दैया ग्लाब ग्लब गोदौवो अब्ला जोङो बै देनानै लाखानाय माइरंनि मा गुन्दैखौ बै दै गुदुङाव हा गलायनानै बा एरनानै होयो बेखौ होखांनायनि उनाव जोंहा खारै हो होदेरनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? जोंहा संख्रि, बानलु होनायनि अनगायैबो जोंहा संख्रि, बानलुआथ' अनला ओंख्रिखौ कट खालामनो थाखायसो नालाय। दा जोंहा खारैखौ मानो थाखाय होनाय जायो होनोब्ला मानो ओ जोंहा बे माइरं गुन्दैखौ देनानै होनाय जायो नालाय बे माइरं गुन्दैया जाहाथे फिथर आरो लाथाब लाथाब खानानै थाया बा गोरा जाया बेनिखाय बै अनला ओंख्रिखौ मोजाङै रिमोनला गुरै खालामनो थाखाय खारै होनाय जायो आरो अनला खांनायनि उनाव बेनि उनाव मा खौ माखासे सम इदिनो खोबनानै संनानै बेफोरदि आरो माखासे मैगंफोरखौ होफादेरनो हायो। ओ बेदरनि अनगायैबो बेद मेवाइ बायदिसिना नों माखौ होनो गोसो माजों संनो गोसो गोसोबायदि मैगं थाइगंखौ बैफोर बेदरजों लोगोसे अनलायाव होफानानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
औ नोंथाङा खोनाबाय दं ना आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ?
औ खोनादों नोंथां औ।
औ। दा नोंथाङाबो बेफोरबादि अनला ओंख्रि संनानै जाफेरबाय नामा?
औ जाबाय नोंथां औ।
अह। गोथाव ना नोंथां अनला ओंख्रिया?
औ नोंथां जानो।
औ। दा नोंथां अनला ओंख्रिखौ लानानै माबाफोर बेफोरबायदि।
मोनसे मोजां। खाबुफोर मोननो हायो नामा बेफोरखौ एसे बुंफोरदो।
औ जोंहा। अनला ओंख्रियाथ' बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। जेराव। आथिखाल समावथ' दासिमाव जोंहा बियो। जि आइ थेक मोनबाय होननायबो खोनानो मोनदां अनला ओंख्रिखौ।
औ।
गोदोनि समाव आबौ आबैमोननि समाव अनला ओंख्रि। बेखौ। जाहा गोदो गामि गोदोनि समाव बर' समाजाव। गामियारियै खौसेयै थालायग्रा मोन नालाय। जोंहा अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रि। खौ जोंहा। दाउफोरजों सङोब्ला सोरनिबा न'खराव संङोब्ला बेफोरनि बे न'नि उसुंसे। बा जाथि खुरमा बेफोरो। लांलायनानै जानायखौबो खोनानो मोनदों मोनबोदोंमोन आरो। बै समाव गोदो गोदायनि समाव। नाथाय। बिदिनो जोंहा अनला ओंख्रिया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय। सोलिबोनानै जोंहा दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ जोंहा। बेयाव। एसे सोलाय सोल'खौ नुहरो आरो जेरै जेराव। संनायनि बेलायावनो लानानै। सोलाय सोल'खौ नुहुरो जेराव जोंहा गोदोनि समाव। उ अनलाफोर संनो थाखाय माइरं नांगौ जायोमोन माइरंजों। माइरंखौ देनानै लाग्रोनांगौ जायोमोन। जोंहा बे समाव गोदो गोदायनि समाव माइरंखौ उवालावसो देनाय। जायोमोन सुनानै दोननाय माइरंखौ अनला ओंख्रि संनो थाखाय। सुनानै दोननाय माइरंखौ उवालावसो देनाय जायोमोन नाथाय। आथिखालनि समाव जोंहा गोनोखो मुगायाव दायो। मेसिन ओंखारबाय जेरै। मिक्सार मेसिन बा गुबुन मुं गुबुन गुबुन मुंफोरनि मेसिनफोर ओंखारबाय। बेफोरनि गेजेराव उननानै बा। मिक्सार बेफोरबायदि मेसिनाव उननानै बा उननानैनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो बेफोर सोलाय सोल'खौ नुहुरदों लोगोसेयैनो जोंहा। खारै होनायनि बेलायावबो सोलाय सोल'खौ नुहुरनाय एसे नुहुरसै गोदोनि समाव जोंहा। सबाइनि खारै बा थालिर फस्लानि खारै होननानै। खारैखौ बानायोमोन बे खारैजोंसो जोंहा अनला ओंख्रिखौ सङोमोन। नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा बेफोर खारैखौ मोनस्लाबाबा। जोंहा सदाफोर बाहायनायखौबो नुनो मोनसै जेराव लिमोननाय बा गुरै जानायनि थाखाय अनला ओंखाया बेफोर सोलाय सोल'खौ। बेफोर सोलाय सोल'खौ नुफोरसै लोगोसेनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ गोबां गेदेर गेदेर हटेल बर'नि हटेलफोराव जोंहा फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनसै। जेराव बेजोंनो गोबांथार रां खामायदों। जोंहा बर'निनो मोनसे ट्रेडिसनेल बा दोरोङारि ओंख्रि महरै हटेल गेदिर हटेल बा रेस्टुरेन्टफ्राव फालांगि खालामनानै गुबुन हारि बा गुबुन समाज बा दावबायनो फैग्रा
औ
फोरनि सि दावबायनो फैग्राफोरनि गेजेराव जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोंहाय फालांगि खालामनायनि गेजेरजों सिनायथि होनो हादों बा फोरमायथिनानै देखायनो हादों बे बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बेफोरबायदियै फोरमायथिनाय फोरबायदिखौ जों नुसोदों फालांगि खालामनायनि गेजेरजोंबो बिदिबा जाथ'सिगोन नामा नोंथां जोंना समावबो जेनबा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे
दे बिदिब्लालाय